औ खोनाबाय नथां औ खोनाबाय नथां।
औ नोंथाङा ओरैनो मा खालामना दं दा?
औ आं जिरायनानै दङ नथां ‌।
औ नोंथाङा जिरायनानै दङबा नोंथांनि सायाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होन्नानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो सावरायजागोन ना?
औ सरायजागोन नथां।
औ बे आयदानि आयदायानो जाबाय जोंनि बर' हारिनि जि आइ टेक मोननाय ओ ज-जौ एबा फेग्रा मुवा जेरै जोङो मिथिखागौदि जौखौ मा बासा बानायो थेवबो आं नोंथांनि सेराव बे जौनि बागै जौखौ माबोरै बानायो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो सानदों।
जेरै जौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो एबा गुबै नांगौ ओ माबाया बेसादानो जाहैबाय एमाव एबा बाखार। बे एमाव एबा बाखारखौ जों माबोरै बानायो होनोब्ला जों गिबियावनो जोंनो बे वखौ बानायनो थाखाय माइरं नांग्रोगौ बे माइरं माइरं नांग्रोगौ बेन नि उनाव जोंनो नांगौ जेरै ओ मोखोना बि फांनि बिलाइ एबा बिबार लोगोसेनो ओ जेरै खान्थाल बिलाइ आरि आरो गुबु गोबां दंबावो जायफोरखौ जोङो मेन ओ गुबैयै माबायानो जाहैबाय जेरै मोखोना बिलाइ बिबार एबा खान्थाल बिलाइ। ओ बेफ-बेफोर खौ जोङो बुथुमग्रोयो बुथुमखांनायनि उनाव जों गुबुन फारसे जा ओ जुमाय ओ ज एमाव बानायनो जा माइरं बेखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै सुना लाग्रोयो सुना लानाय उनाव बेखौ जोङो खायफाया ओरैनो दसे समनि थाखाय सोमनानै दोनो दोनखांनायनि उनाव बेखौ जोङो बोखांनानै मोनसे खादा एबा दालइयाव दोनो जाहाथे बेनि जा दै बेफोरो स-सर'नानै गैया ज लाङो बेनि उनाव जोङो बेखौ दिंखि एबा उलाराव देनो लानानै थांङो आरो ना जेरै ओइ जोङो मोननै बाखार बिलाइ एबा बिबार एबा माइरं जोङो बेसोर मोननै खौबो खेबसेयैनो देफायो देफानानै गुन्दै खालामो गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोङो बेयाव बेखौ मोनसे से दालाबा एबा जायखि जाया दोनग्रा माबायाव दोननानै जोङो ओ गिबियावनो जों बेयाव दै एसे सारनानै सारस्रिबाय सारस्रियो सारस्रिनानै बेखौ जोङोओ गिसि खालानो गिसि खालामखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ ला रु एबा लाद्रा खालामनाय जायो बे लाद्रा खालामखांनानै जोङो मोनसे मोजां माबायाव हि बनानै बे लारुखौ दोनो दोननायनि उनाव जोङो जेब्ला बेखौ खौ लााद्रु खालामखांजोबो होमबानिया जोङो हिजों खोबनानै जों बेखौ ओ सानसे बा साननैनि थाखाय मोनसे ओ बिदुं नाङि जायगायाव दोननाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला बेयाव मैखुम एबा बेक्टेरिया आरिया ओ जायगा लायो बेनि उनाव जो जोङो बेखौ ओ सान्दुंआव फोराननो थाखाय दसे दसे सम दिहुननानै होनाय जायो बेनि उनाव द बा नैजि जिबा नैजि एबा नैजिदिननि उनाव साननि उनाव बेयो जेब्ला गोरा जानानै ओ ओ जौ एमाव महर लायो। होमबानिया जों बेखौ ओ जौ बानायनायाव बाहायो जौ बानायनायाव एमाउनि अनगायै जों जौ बानायनायाव मानो होनो होनबा जेरै माइरंखौथ' होखाबाय माइरंखौ जों गिबियावनो न'नि माइरं एबा बाजार एबा दखानफोरनिफ्राय बायना लाबोनानैबो बानायनो हायो बे माइरंखौ जोङो ओ सुनानै लाग्रोयो सुनायनि उनाव जों बेखौ बे माइरंखौ ओंखामखौ जा बायदि संग्रोयो उनाव जो ख न्थायाव सङो नालाय खान्थानिफ्राय जोङो
औ
बरननानै प्लासटिक आव बरननानै दोनो जाहाथे बे ओंखामा गुसु जायो ओ जेब्ला बे ओंखामा गुसु जायो गुसु जाखांनायनि उनाव जोङोओ गुबुन फारसे जा एमावखौ जोङो हुख्रुबनानै एबा सेख्रुबनानै गुन्दै खालामनानै लाग्रोयो बेखौ गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जोङो जा ओंखाम गुसु खालामना लानाय बे गुसु खालामना लानायाव जोङो बे एमावखौ औ माबानानै होना नानै जोङो गलायखां गलाखामो गलायो एबा मिक्स खालामो बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेखौ मिक्स खालामखाङो बेनि उनाव जोङो खायफाया प्लास्टिकनि माबायाव प्लास्टिक प्लास्टिक जों खाथुमनानैबो दोनो एबा खायफायाानो द हिथायावबो सोनानै दोनो बेनि उनाव सानसे बा साननैनि उनाव जोङो जे अब्ला बे माइरङा सेवो बे सेवनायनि उनाव बेयाव जोङो जा रोसि ओंखारो बे रोसि बेखौ जोङो जुमाय बुङो एबा जौ गिसि बुङो बे खौबो जों लोंनाय जायो बेनि उनाव बे जोमाय जाखांनायनि उनाव जों ङो जोंनि गुबै खामानियानो जाहैबाय जौ गोरान एबा सेरेप बानायनाय बे सेरेप बानायखांनायनि उनाव जोङो बेयाव जा अफ्रै बा मा मोनो बेखौ जोङो अमानो आदार हिसाबै बाहायनाय जायो आरो नोंथाङा जौ खौ बानायनायाव औ जौखौ माबैसा बानायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां आंबो ओ जोंनि ओ जि आइ टेक मोननाय ओ लों ग्रा ओ फेग्रा मुवा ओ जौ बिदै आरो जौ गोराननि सायाव ओ नोंथां बुंनाय बायदि एसे आंबो फोरमायना होनोसै। ओ नोंगौ नों थां ओ नोंथाङा दहाय बुंलांबाय ओ जौखौ जोङो ओ माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो। ओ जोङो गिबियाव ओ माइखौ जोङो ओ मिलाव लागोरनानै ओ जोङो मिलाव लांनानै ओ लांखांनायनि उनाव जोङो ओ माइरंखौ ओ सान्द्रि बा संग्राइजों ओ सान्द्रिजों सालिनानै ओ संग्राइजों जावनानै ओ जोङो साफा खालामनानै लागोरो। ओ बिनि उनाव जोङो
ओ माइखौ जोङो बेसेबांनाखि ओ बुरजा संगोन ओ बि ओ संनाय खिनिखौ ओ जोङो खादासे बा खादानै ओ खेरखासे खेरखानै ओ लानानै ओ जोङो सुनानै ओ जोङो ओ जौखौ संनायाव ओ ओ बारा सुवादै फिनसेबा फिननै बारा ओ आ-आरो खायफाफ्रा ओ माने सुवा आरो जाहाथे ओ ओ रं ओ रं जानांगौ नालाय। ओ बिनि थाखायनो ओ बेबायदि सुनानै ओ ओ ओंखाम बायदि संनाय जायो आरो। ओ जोङो ओ थौफोराव जोङो ओ ओंखाम सं नाय बायदि ओ जोङो संनानै लागोरो आरो। ओ बिनि उनाव जोङो जेब्ला ओंखामा बा बे जुमाय संनाया ओ मोनो अब्ला जोङो ओ प्लास्टिकआव ओ जोङो बरननानै ओ दसे सम ओ बरननानै दोननांगौ आरो। ओ बे फुननाय समाव जोङो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि एमाव बा बाखोर एमावखौ जोङो ओ ओ जुमाय ओ बानायनो थाखाय नांथारगौ। ओ एमाव बानायनायाव जोङो ओ खा न्थाल बिलाइ, थाइजौ बिलाइ, आनारस बिलाइ, आरो दंफां राखेब बिलाइ ओ बिदिनो लोखोना बिलाइ ओ गुबुन गुबुन जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ बिलाइफोरखौनो होनाय जायो नोंथां। ओ बेयाव आरो एसे ओ माइरं बा एंखुर ओ बेखौबो देफानाय जायो‌। ओ आरो बिनिफ्राय जोंना ओ एमाव खर' होननाय जोंनि माने ओ सिगांग्रो ओ बानायनानै गालांनाय एमाव ओ बेखौ ओ माने एमाव बानायनो थाखाय एमाव गोदान देनो देनायाव माने एमाव खर'खौ होफाथारनांगौ। ओ नङाब्ला ओ बे एमावा माने ओ जौगानायनियाव फुनजाया नङाब्ला ओ फुनब्लाबो ओ जौआ लोंजानाय जानाय नङा आरो ओ जोमावसो जागोन बियो। ओ बिनि थाखायनो बेफोरबायदि देनानै ओ जोङो एमावखौ बानायनाय जायो। ओ बेबायदिनो जोङो जौखौ ओ जौ संखांनानै
औ।
फुननाय जायो आरो। ओ फुननानै जोङो ओ जेब्ला फुनखाङो अब्ला ओ दस मिनिट ओ जि मिनिटसो जोङो ओ फुननानै एग्लुंनानै ओ दसे दोनहाबो। ओ बिनि उनाव सानसे बा साननै जोङो ओ लांदां जायगायावनो ओ जोङो बेखौ खोबनानै दोनो। ओ बिनि उनाव सानसे बा साननैनि उनाव ओ जोङो जौखौ ओ थौफ्राव ओ बा बाल्थिंफ्राव जों सोनानै दोनो। ओ सोनानै दोननानै जोङो ओ जौखौ जि बा जिबा दिननिसिम ओ उनाव लोंजानाय जायो आरो ओ आरो ओ खायफा खायफा मानसिफ्रा ओ जोंनि ओ बर' हारि नि खायफा खायफा मानसिफोरा ओ जौखौ ओ से बोसोरहालागैबो दोनो आरो आ बेबायदि जौआ जोबोद गोदै गोथाव आरो आ जोबोद मा होनो ओ गुन गोनां बेबायदि जायो आरो ओ बेबायदि जौखौ ओ माने फिनाय बो होनना बुंनाय जायो आरो जौ फिनाय जौ बिदै फिनाय ओ ओरैनो ओ जोङो जि बाजि ओ जिबा दिननि बेबायदि ओ जौखौ जेब्ला जौआ लोंजानाय जायो ओ जौखो जेब्ला लोंजानाय जायो। बे समाव आ जेब्ला मानसिफ्रा लोंजो लोङो। आरो लोंनानै जेब्ला जौआ आ सायो अब्ला जोङो सायखांनायखौ माने बेखौ जोङो जौ गोरान बानायनो थाखाय आ जोङो अदाबाव ओ फिन खेबसे ओ जोङो जाननानै ओ दोस्राव दोस्रावखो जोङो ओ बिनि खर'आव ओ होनानै ओ बिदिनो आरो बिनि सायाव ओ दैखौ बांद्राय रुङिनि ओ सायाव दै गुसु होलायलायनानै ओ आरो ओ दोसाव होनानै जोङो मावनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जौ गोरानखौ ओ बरननाय जायो। ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ समनिफ्रायनो ओ बर' हारिया ओ बेबायदि ओ जौखौ दा बानायबोदों आरो बर' हारिया ओ खामानि मावनानै जाग्रा नङा होमबा नोंथां। ओ ामानि मावनाय स समाव ओ मेंनाय मोनोब्ला ओ जौ बिदै बा जौ गोरान ओ बेफोरखौ गोदोनि बर' ओ जोंनि आबौ आबैमोना ओ लोङोमोन। ओ आरो दानि मुगायावबो जोंनि बर' हारिया ओ जौ बिदै आरो जौ गोरान बेखौ ओ गाराखै।
औ औ।
जों बेखौ हारिनि बिदै आरो जौ गोरानो
औ।
जौ गोरान फोर बुंबावनो गोसो
औ बुंनो सानदों जेरै जोङो जौ जौ लोंनायाव ओ जौखौ जाय लोङो बेनि गोबां सु-सुबुंफोरानो बुङोदि बेयाव ओ खहाबो जायो बांद्राय लोङोबा। जेरै जोङो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा मानियोमोनदि जुदि जों जौखौ लोङोब्ला गोबां दे-देहानि थाखाय मोजां एबा बेराम आजारखौबो हामो होननानै आ गोदोनि आबौ आ आबौ आबैमोना ओ फोथायोमोन आरो ना।
औ।
नाथाय बांद्राय जौ लोंनायनि जाहोनाव जोंनाव गोबां बेराम आजार सोमजियो। जेरै ब्लाड प्रेसार आरि। ओ आरो बे जौखौ लोंबाय बियो जौखौ बाराद्राय लोंनायनि बियो जा होनाव जोंनि समाजाव गोबां गाज्रि गोहोम गोग्लैयो। जेरै सासे सुबुङा बाराद्राय जौ लोङो बांद्राय जौ लोंनायनि जाहोनाव जेबो हस गैयि एबा हमदांनो हायै जायो। बे हमदांनो हायै जायो। बियो गोबां जेरै नांज्लाय नांज्लायनाय खमज्लायनाय खालामो। एबा न'खराव न'खरनि बागै न'खरनि फारसे लाइ लथर गैयै जालाङो। आरो न'खराव सानफ्रोमबो बिसि फिसाय बिमा बिफा जों नांज्लायो एबा न'खराव सानफ्रोमबो दुम दामखा सोलिबाय थायो आरो ना बेफोरबायसा नो।
नंगौ नोंथां।
दे होमबान' नोंथां जोंना समाबो थौबाय
औ दे नोंथां दे।
नोंथाङा दानना हरलाय।
औ नोंथां। आंना दाननाय जाया-जायासै माथो नोंथां।
आंनाबो जायाखै मानोबा। मायबा प्रब्लेम जादों खोमा।